हेलौ
खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामनो
आंङो दायो बेलासिनि ओंखामफोर जानानै ओ लोगोफोरजों दसे बेरायना फैनानै दासो न'आव मोनफैना एसे सोलायना दंथ'यो आरो नोंथां। नोंथाङालाय?
आंबो दासो नै दासो न'आव हाबफैनानै ओरैनो जिरायना दं आरो नों नोंथां नोंथाङा फ्रि दंङमोनबा?
औ आंङो दाथ' फ्रियानो दंथ'यो नोंथां।
होमबा आं मोनसे टपिकनि टपिकखौ लाना हरनाय जादोंमोन सावरायजागोना नोंदा
औ सावराय जागोन नोंथां।
दा आंङो सोलोंथाइनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ सावराय जागोन दे।
सोलोंथाइया जोंनि जिउनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां।
जेनेबा जों सोलोंथाइ गैयाबा बेयाव बे बे मुलुगाव जेबो मावना जानो हायि बायदि जाना दं दानि मुगायाव नङा होमबा नोंथां? गोनोखोआरि मुगायाव
अ नंगौ
जेनेबा दायो हमना ला जोंङो गोदोयो बिराद गोजान गोजाननिफ्राय फैनांगौ जायोमोन नङा होमबा फरायसालि फोराबो दानि बायदि खाथि खालायाव गैयामोन। रोंङो दा मि बिथोर बिथोरनिफ्राय फैनाय जायोमोना गोदो बिनिखायनो थाबाय थाबाय फैनांगौ जायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
आरो गोदो-गोदो फरायसालिफ्रावबो बारा एसे फोरोंगिरिफ्राबो एसे एभेलेबेल नङामोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
आरो दानि जुग दानि मुगानिखौ हमना नायोबा दाथ' गोनोखोआरि मुगा सोलोंथाइजों जौगानाय मुगा बेनिखायनो दा एसे जौगानो हमदों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
दा फरायसालिफ्राबो खाथि खा खाथि खाथि खाथि खाथियावनो मोननै मोनथाम थायो नङा होमबा नोंथां फरायसालिफ्रा
औ औ नोंथां
जेरै फरायसालिजों लोगोसे गोजौ गोजौसिं गेजेरारि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरबो थाफायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
दा बेफोराव गोदोथ' फोरोंगिरिनि जेंना जायोमोन दाथ' फोरोंगिरिनि जेंना जानायखौ जों नुनो मोना नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा सोलोंथाइनि बागै
औ हागोन नोंथां जोंहा मा जोङो सोलोंथाइ होनोबा जोंहा गोदोनिजों दानिजों जोबोद फारागथि जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ गोदो सोलोंथाइया माने मा होनगोन गोसोबादि बिदि जोंनि बादि एसेबां फेसिलिटि जेबो मोनाखैमोन आरोना नोंथां बिसोरो जोबोद खस्थ'यै बिसोरो फरायनांगौ जादोंमोन बा बिसोरो ओ खायसेयाथ' फरायसालियावनो मोजाङै थांनो मोनाखैबो जों होनजागोन आरो बिसोरो फरायनायखौ खायफायाथ' खायफा माने बांसिनानो एसेबां नांगौ होनना नि सानामोन आरोना नोंथां गोदोनि
औ औ
औ ओमफाय ओ बिदिब्लाबो जाय जायहा जेनेबा फरायनायखौ ओ नांगौ होनना एसे बुजिनाय दंमोन बा गियान दंमोन बैसोरखौ जों नुनो मोनो बिसोरो खाय साफा साफा गेदेमा सुबुं जानो हाबोखादों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ जों नुनो मोनो बै बै माने जों खोनानो मोनो बिमा बिफानिफ्राय बिसोरो जोबोद गोजान गोजानाव ओ फरायसालियाव थाङोमोन दै बारनानै बा बस्था लाखानानै बिसोरो जिरायनो थाख ओमफाय बेन्स सियार बेफोरबायदिबो गैयामोन नालाय बिसोरो बिदिबो लांफानानै थाङोमोन होननाय जों ओ बिमा बिफानिफ्राय खोनानो मोनो आरोना नोंथां
ओम नंगौ नोंथां
औ जोङो मा ओ गो-गोबां बिदिनो बिमा बिफानिफ्राय खोनानो मोनो आरो बैफोरो जोंना मा फाराग थायाव गोग्लैगोन आरोना जेनेबा जोंना दाथ' जोंना दाथ' गोबां फेसिलिटि दं नङा होमबा नोंथां जोंना खाथि खालायावनो फसाय फरायसालिफोर बा कलेजफोरा जोंना खाथि खालायावनो जोबोद गोबां ओंखारबाय आरो जोङो दा ओ मा होनगोन उम फरायसालिफोराव थांनोब्लाबो जोङो बैफोर बादि खस्थ'यै सिगांनि बादि खस्थ'यै थाबायनानै ओम‌ थांलायनांगौनि गोनांथि जाला आरो नोंथां जोंहा मा थायो दानि औ दानि जुगाव जोंहा मा गारि मथर थाखाजोबो आरो बांसि सिनानो खाथियावनो फरायसालिफोर थायो थ' जोंनि थाखाय जोबोद फेसिलिटिया गोदोनिफ्राय रुजुयोब्ला जोंहा जोबोद जौगाबोबाय आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बेफोरबो मा बैफोर समाव जाय सुबुङा सोलोंथाइखौ नांगौ होननानै गोसो होनानै जायफोरबादि सुबुंङा सोलोंथाइखौ लानो थाखाय मोजाङै गोसोयै नाजादोंमोन बै फोरनि नाजानायावनो जों दा दानि जुगाव जौगासिनबाय आरो नोंथां
औ नगथ
औ आरोबाव जों सोलोंथाइ होनोब्ला जोंना गोदोयो मा होनगोन गिबि प्राइमारि फरायसालिया जोंना नाइनटिन सिक्सटिथ्रि मायथयाव ओम जोंना मा होनगोन गायसनजादोंमोन आरो नोंथां कि बि गबियो बिनिफ्रायसो जोंना मा होनदों ओ जौगाबोदों आरो एसे एसे आरो जों नायनो थाङोब्ला जोंहा गोदो फरायसानि फरायसालिनिल' आंखाल नङामोन। जोंहा गोदो मा फोरोंगिरिफोरनिबो जोबोद आंखालमोन आरो जोबोद खम फोरोंगिरिमोन आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ ओमफाय जों दा नुनो मोनो जोंनि जुगाव जों दाथ' फोरोंगिरिनिया खारानो गैया नङा होमबा नोंथां जोङो जोंहा गोबां फोरोंगिरि मोननो हायो दानि जुगाव नङा होमबा नोंथां?
ओ नंगौ नोंथां
औ जोंहा जोबोद गोदोनिफ्राय लानानै ना दासिम नायोब्ला जोङो ओ गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां जौगाब- हबाय जोंना सोलोंथाइनि गेजेरजों आरो जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दिहुनजानाय एपफोर दङ। ओ जायखौ होनो चेटजिपिथि आरो आं ओ चेटजिपिटि फ्लाउद एआइ बा पारप्लेक्सिटी बेफोरबायादि गोबां गोबां ए आइ नि माने एफोर दं। प्रायचखौ बिसोरो मा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दिहुनदों आरो ना नोंथां। सोलोंथाइ लानानैनो सोलोंथायाव जौगानानैनो बिसोरो मा बैफोरबादि एप मुं खौ जोंनि थाखाय दिहुननानै होदों आरो खायफा गोरों सुदुं ओ सुबुंफोरा आरोना नोंथां। थ' बैफोरबादि एप आ जोंखौ माबोरै हेल्प खालामो होनोब्ला जोङो बैफोर एपफोराव जोङो रोङिखो ओ बा बुजिखो बा जोङो माबा मोनसे ओ नों मेडिकेल स्टुडेन्तनो जा इन्जिनियारिं स्टुदेन्टनानो जा बा नोङो नर्मेल डिग्रि लादों। स बैफोराव मान मोनो बेफोरबादि एबा नों जिखुनु नोंनि साबजेक्टनि कुइसन माबाबो नोंनि जिउनि लाइफ कुइसन बेफोरबादिखौ नों हब माने बिब बेफोरबायाददि एपाव जोङो आजिखालि सोंनानै लानो हायो आरोना गावनो पारसेनेल टिचार टिचार होननानै बुंनो हागोन जोङो। बेफोरबादि एप आ जोंनि पार्सनेल टिचार बादि आरोना नों मानोना बेयाव थबखौनो आं सबखौनो होनगोन आरोना आंबो बेखौनो इउस खालामो आरोना नोंथां। जोङो बेयाव सबखोनो सोनानै जोङो सोलोंनो हायो आरोना रोङिफोरखौ जोङो खोन्थानानै लानानै जों बुजायहोनो हायो आरो ना नोंथां। आरो नोङो गथ' बादि जानानै ओ कुइसन सोङोब्लाबो नोंनो बियो ओ मोजाङै गथ'खौ जेरै बुजायो बेफोरबादिबो ओ बुजायना होनो हायो आरो नोंथां जोबोद मोजां बेफोरबायदि एप आ बेफोर गासैबो जोंना सोलोंथाइ जौगानायजों जौगानानै दिहुनजानाय एपफोर आरो नोंथां। नायदो होमब्ला जोंना गोदोनिफ्राय दासिम जा बादि ओ माबोरै जौगाबोदों नङा होमबा नोंथां ओरैबायदि जौगाबाय नङा होमबा नोंथां।
ओ नोंगौ नोंथां।
औ बेफोरावनो जों हमनो हायो आरो माबादि जोंना जौगाबोबाय आरो जों दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला सोलोंथायानो गोदोनाथ' बिसोरो थांनानै थानांगौ बा गावनि उदैखौल' सुफुंनांगौ बिदि होननानै गोदोनि मानसिफ्रा सानोमोन आरो गोदोनि मानसिफ्रा मा बिदि होननानैनो बिसोरो थायोमोन आरोना एसेबां बिसोरो ओ फरायनायनि फारसे एसेबां माने सानामोन आरो नोंथां। बिसोरो खालि थांनानै थानांगौल' होननानै सानोमोन आरो। दानि जुगाव जों बुंनांगोन जोंना ओ मा होनगोन सोलोंथाइआनो मा होनगोन सोलोंथाइयानो जोंनि ओ जेनेबा ओ सिमांनि ओ दरजानि साबिया आरोना सोलोंथाइयानो जों
औ नोंगौ नोंथां।
औ नों बे सोलोंथाइआ जौगानायखौ नुवाबाबो नुहोगोन आखाइ गैयाबाबो आखाइ गोनां बादि आथिं गैयाबाबो आथिं गोनां बाय बेबायदि खालामो जोंखौ बे सोलोंथाया नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बयहाबो लाइफआव ओ एम थायो। आरोना जेनेबा सोरबाबा ओ डक्टर जानो सिबां नुयो सोरबा इन्जिनियार जानो सा सिमां नुयो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ बयहाबो गावबा गाव एम थायो दानि जुगावथ' गथ'फोरा ओन्दै फ्रायनो एम लायो आं बिदि जागोन बा आं बैदि जागोन होननानै सानो आरो ना गथ'फोरा ओं बैफोरबादि सिमांखौ
जाबादि एम लाना दं। बैफोरखौ नोङो सुफुंनो थाखायबा नों मा खालामनांगोन नोङा फरायनायाव ओं जोंहा ओ टाइम इनभेस्ट खालामनाया जोंना जोबोद गोनांथार आरो नों थां जोङो ओ औ जोङो टाइम इनभेस्ट खालामनो सोलोंनांगोन आरो नोंथां। जाहा मानोना गोदोनि बादि जेनिबो आंखाल गैया दानि जुगाव फरायनायाव। जोंहा गोबां फेसिलिटि ओंखारबाय जायजों जोङो फरायोब्ला जोंहा थाबैनो जोंहा बुजियिखौबो बुजिनो हानाय गोबां एपफोर दं आर मानोना जोंना जुगा जौगाबोबाय जोबोद जौगानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ अ बेदिब्ला दिनै एसेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां समाबो जाबाय अ नोंथाङा आं मिथियैखौ फोरमायना होनो थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों।